अ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो ओ मा मावदों नोंथाङा दायो?
औ नोंथां नै आंङो दा गरमखाय न'नि सिलायावनो जिरायना दं बा बिफां साया सिङाव जिरायना दं नोंथां।
औ औ मोजां ना बिफां सायाव सिङाव जिरायनो?
औ मोजां माथो गरम बोथोराव माने खोब माने थान्दा जायो बारबो एसे एसे नाङो मालाबा समाव गरमबो जायो आरो नोंथां।
औ औ मोनसे ओ थपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ जोंना होबा जोंनि टपिकनो जादों माने ओ गोदो गोदाययै माने दासिमहालागै थारुन गायनायनि सायावहाय जोङो सावरायनो लादों। नोंथाङा एसे नोंथांनि गामिफोरावहाय माने माबायदियै थारुन गायो गोदोनिफ्राय दासिमहालागै थारुन गायगोन ना गायला माबायदि सोलायबोखो बिनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायनानै नोंथाङा।
औ नंगौ नोंथां माने गोदोनि समाव गोबां औ औ आं फोरमायनोसै नोंथां माने आंनि मिथिनायखौ बा आंङो खोनाबोनाय बा आंनि रोंनायखिनिखौ आंङो फोरमायनोसै नोंथां बा आंङो फोरमायनो थाखाय खोनास संहोनो थाखाय नोंथांसिम आंङो माने बुंनोसै ओ
औ औ।
औ औ। गोदोनि समाव बिदिनो खोब माने आबौ आबैमोना माने फोरमायलांनाय बायदिब्ला माखासे मा होनो? बिदिनो थारुन गायनानै बा थास गायनानै सुबुंफोरा खांबोदोंब्ला इदिनो सोरबाथ' न'सेयावनो बिगासे बिगानै बिगाथामहालागै बिदिनो थारुन गायनानै बा थास' गायनानै मा होनो न'खर संसारखौ माने जाबोदोनों आरो बियो गोदोनि समाव गोदोनि समावदे एसेबां माबा बिदि गै गैयामोन मोनामोननो माने माइफोराबो एसेबां बिदि जायामोनबा बिदिनो थारुन गायनानै बा थारुन माबाफोरखौनो रुलाबायनानै जानाय जाबोदों होननानैबो जोंङो खोनाबोदों बा नुबोदों नाथाय आथिखालावबो खोब सुबुंफोरा मा होनो बांसिनै थारुन गायनानै बा हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैयो बिदिनो सेरसेयाव बिदिनो दस बिस बिदिनो अ मालाबा समाव फसिस मालाबा समाव पन्सास बिदिनो गोबां सुबुंफोरा मा होनो थारुन गायनानै बा थास' गायनानै दा बिदिनो हाथायफोराव फानबाय थायो बा हा थायफोराव लांलाय लाबोलाय खालामबाय थायो बा सोरबा न'खरनिफ्रायबो मा होनोबा बै बायग्रा सुबुंफोरा न'निफ्रायबो लांनानै थाङो बा न'आव जानो थाखाय थारुनखौ बायनानैबो लांफैयो थारुनखौ माबायदि गायो होनोब्लाथाय माखासे बिदिनो हाफोरखौ हालेवगारनानै मोनसे इदि गोथौ लाइनबो खालामनानै लायो बा बे गोथौ लाइन खालामनानै गायो। बिदिनो आयदा लायै आयदा सोरबा सोरबा मा होनो थारुनखौ गायनाय जायो बा जोंङो थारुनबा जोंङो थास'खौ जोंङो अमानोबो होनो हायो जुदि जोंङो मोजाङै मा होनो बुरजाथार जोंङो थारुन बा थास' खौ जों आदार गैयाबाथाय अमानो जोंङो जाहोनो थाखाय बा अमानो जोंङो रुनानै होनोबो हायो बा थास' बिलाइफोरखौ बा थास'नि माबाफोरखौ बिदिनो जोंङो होनो हायो माखासे समाव माने बिदिनो मालाबा समाव सोरबा अमा फिसिग्राफोरा बा अमा लाग्रा सुबुंफोरा आदार गैया जायोबाथाय थास'फोरखौनो लांनानै बा थास' फोरखौ हानानै बा अमाफोरनो रुनानै होयो बा मोजाङै मा रु मा होनो गुन्दै गैया जायोब्लाथाय था-थास'खौनो बा थारुननि बिलाइफोरखौनो रुनानै होनायखौ जों नुबोदों बिदिनो माखासे सुबुं फोरा बिदिनो थारमुखौ गोबां बुरजा बुरजा मा गोबां बुरजा बुरजा गायनायखौ जों नुबोदों बा जोंङो खोनाबोदों बा जोंङो बिदिनो मालाबा समावनो जोंङो हाथायफोराव नुयो हाथाय बाजारफोराव थास' बा बै थास' हाग्रानि थास'आ थ न'आव फिसिनाय मोननै मोनथामसो माबा थायो बा हाग्रानि थास'बो थायो बा न'नि थास'बो थायो। जोंङो हाग्रानि थास'खौबो जों जावनानै जायोब्ला बा जोंङो थास' जानाय दिन समाव जों जायोब्ला खोब मोजां आरो मानो होनोब्ला हाग्रानि थास'आबो गोथाव जायो। जों जाबोनो मोननाय बा जों मिथिबोनाय मोननाय जोंङो हाग्रानि थासखौ जों जुदि ना गोरि बा ना बरख' बा ना सें बा गोरि नाफोरजों जोंङो संनानै जायोब्ला गोबां गोथाव जायो बा जोंङो मोजां मोनो बा बिदिनो सोरबा सोरबा बांसिनै बिदिनो नाफोरजों बांसिनै जायो ना बार लि इदिनो सोरबा सोरबाथ' अमा बे बेदर फोरजो बा थारुनखौ बिदिनो जायगा लायो जायगा माने थास'नि नामखौबो बेलेग बेलेग होननानै खोनानो मोनो जेरै जोंनियाव थास'बो होनो बा सोरबा सोरबा थारुनबो होनो बा जोंनियाव बांसिनै बा आं खोनाबोनो मोनो मा थास' होननानै जोंनियाव मिथिनो मोननाय जायोबा थास'खौ बांसिनै गाबज्रिनाय जायो आरोबा जोंनि ओनसोलाव अब्लाबो जोङो बांसिन सुबुंफोराबो मिथियो। थास'खौबो थारुन होनो होननानै बिनिखायनो माने थास'खौ जों थास' गायोब्लाबो जों जिउआव मा होनो जों साक्सेस जानो हायोबा जोङो जुदि जों सासे मोजां आबादारि जानोब्ला मोजां बिजनेस मेेन जानोब्ला जोङो थास'खौ जोङो गायनानै माबायदि गायनांगौ जुदि जों रोङाब्ला रोङाब्लाथाय सोरबा सासे सुबुंनि फ्राय जों रोंनानै बा सोलोंथाइ लानानै जोङो थास' आबादखौ जोङो खालामनो हायोबा जोङो थास'खौ माबायदि गायनांगोन बा थास' सनि ओम जुदि जोङो मोजां मााबायदि गायनानै बा फिथाइखौ जोङो बांसिन थां होनो हागोन बे खौ जोङो रोंनांगोन जुदि जों रोङाब्लाथाय थास' गायनाय बा थास' आबाद मावनायाव जोङो खहा जागोन। जुदि जों डाइरेक्टलि रों रोङालासिनो जुदि जों हारसिङै गायनानै बा जोङो आबाद मावनो सानोब्लाथाय मालाबा समाव माने फिथाइ हिरि थाङाब्ला माबा मोनसे एम्फौ जानानै जुदि बा हारसिंनो रानलांजोबनानै थैलांजोबोब्लाथाय माने गावनो गाव माने मेंनाय मोनखांगोन आबाद मावनायावबा जिखुनु जाया आबाद मावनाय समाव जों माखासे गियानफोरखौ जोङो लाथारनांगोन बा जोङो थास'आनो जा बिदिनो बायदि बायदि थिंफोराव जों आबाद मावनायनि बेलायाव जोङो गियान लाग्रोनांगोन जों जुदिस सासे मोजां मोजां आबादारि जानोब्ला जुदि जों सासे मोजां बिजनेसमेन जरै जोङो आबाद मावनायनि बेलायावनो बिदि बिदि गोबां जेरै थास' जों थास'नि आयदानि सायाव जों सावरायबाय। सावरायगासिनो दं बिनि अनगायैबो जों जुदि माबा मोनसे जोङो आबाद मावनो गोसोब्लाथाय जोङो सोरनिबा सुबुंनिफ्राय जोङो मिथिग्रोना लानांगोन जुदि जोङो थास'नि बेलायावनो जोङो थास'खौ जों गायनायाथ' गायगोन अब्लाबो जोङो बेहाय माखासे मालाबा समाव एम्फौ जायो बे जोंनि एम्फौ जानायनि बेलायाव जों माबायदि मुलिखौ होनांगोन बा जोङो माबायदि गायोब्लाथाय जुदि जोङो थास'फोरनि बेदरखौ जोङो बांसिनै मोननो हागोन बा जोङो गोबां मुलाम्फा जागोन बिनि सायाव जोङो रोंनांगोन बा जोङो मिथिनांगोन मिथिखांनायनि उनाव जों माखासे गायनाय हनायनि माखासे आबादनि सायाव जोङो जौगाखांनाय जों जुदि जों आवगायलांबाय थानो हागोन। जुदि जोङो माखासे गियानफोरखौ जों मोनजोबो मोनजोबोला बा थाय माने मोनाब्लाथाय जों माखासे मावनो लानाय माने खामानिफोर जोङो आद्रा जानानै थागोन बा जोङो रोंनाय नङा नङा होमबा नोंथां?
औ, औ जोंहा थास'फोरखौ औ जोंहा थास'फोरखौ माने गायनायजोंल' जाया आरो ना। जोंहा थास'फोरखौ गोदोनिफ्रायनो गायबोदों होनब्लाबो जोंहा ओ उम ओ मिसा बुंनाय नङा आरो ना ओरैनो बुंनाय जाया माने जोंहा गोदो आबै आबौनि समनिफ्रायनो माने दासिमहालागै जोंहा थास'ब बो गायबोखादों आरो ना गोदोनि समाव जोंहा थास'फोरखौ जों गोबां ओ गायसिनोमोन आरोना। ओ जेरावहाय जोंहा गोबां ओ गोदो गोदायनि समावहाय जोंहा माइरं दैरं गैयामोन ओ आबाद मावनायफोराव जोङो मोजाङै आबाद मावनानै लानो रोङामोन जायनि थाखाय माने ओंखामखौनो जोङो मोनजायामोन आरो ना बिदि समावहाय जोंहा माने ओ थास'फोरखौनो जोङो गोदोनि समावहाय राननानै एबा रुनानै जानांगौ जायोमोन आरोना गोदोनियावहाय उम जेरावहाय जोंहा माइ मा आबादफोर मावबाबो जोंङो मोजां आदब खायदा बाहायनानै आदब आ ओ आबाद मोनो एबा ओ जेरै जिब जुनारफोरा मैदेर गराइ बायदि बायदि मैसोफोरा जालांजोबो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो खहा जायोमोन आरोना बे समावहाय जोंहा थास'खौनो रुनानै जायोमोन आरो बेनि अनगायैबो ओ दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय ओ थास'आ माने मोनसे आबाद मावनाय एबा रांखान्थि आरजिनायावहाय जोङो हेफाजाब होग्रा जाबाय होननानै बुङो ओ होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरोना थास'खौ जोङो गोबां थास'फोर नुनो मोनो जेराव जोङो ओ हाग्रानि थास' ओ आरो न'आव गायजानाय थास' आरो दङ ओ थास' ओ जेरै होनोब्ला थास' ओ बिसं थास' बिसं जाग्रा जेरै थास' दुदालि ओ थास' दुदालिखौ जोङो बेदरखौबो जायो बिसंखौबो जायो आरो गुबुन गुबुन गुबुन थास'फोरखौबो जोङो गोबां थास'खौ जोङो गोबां जायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो थास' बेदरनिफ्राय लानानै थास' बिसंसिम एबा थास' बिबार ओ थास' जाजाग्रा बुस्थुआ गोबां दङ जेरै होनना बुङोब्ला थास' बेदर थास' थास' बेदर थास' बिसं थास' बिबार थास' बिथ'रि ओ थास' ओ आइथिं ओ गोबां दंबावो ओ थास' बिबार ओ बेफोरखौ जोङो थास'नि बेलायावहाय गोबां ओ मोनजा जोबो आरो ना उम खै हिसाबै जोङो थास' बिबाराव जोङो बेफोरखौ थास'नि बेलायावहाय मोनजा जोबो। थास' ओ गायनायाव जोङो गोबां जोथोनबो लानांगौ जायो आरो खस्थ'बो दङ। जि जायगायाव जोङो थास'फोरखौ गायगोन माने बे खोन्दो ओ बे जायगाया माने एसे बालासिया बायदि जानांगौ आरो ना बेफोरबायदियाव थास'बिबारा माने मोजां जायो जोबोद मोजां जायो आरो ओ‌ लोगोसेनो जोंङो थास' गायनो थाखाय माने गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों हालेवनाय ओ गोदोनि दिनावहायथ' ओ जोङो गोदोनि दिनावहाय माने मोसौजोंसो हाल एवोमोन नालाय ओ बेनि थाखायनो माने खस्थ मोनोमोन नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा सोलायबोबाय जेरै ट्रेक्टरफोरजों हालावनो हायो जोङो दा ट्रेक्टर हेन ट्रेक्टर बायदि बायदिफोरजों जोंङो हाल एवनो हायो। हाल एवखांनायनि उनाव जोंहा गोबां दोखो दोखो ओ हाफोरखौ ओ खालामजोबनांगौ आरो ना बेनि उनावहाय गोथौ गोथौ जावनांग ओ समानै सिदा माने सिदायै हाखर जावोब्लासो जोंना ओ थास'फ्रा समायना जायो नालाय बेनिफ्राय जोंङो थास'खौहाय थास' जोलै लाबोनानै दोनखानायखौ जोंना उम दरफा दरफायै होनांगौ आरो ना दरफा दरफायै होखांनायनि उनावहाय हाफोरखौ होसिनजोब होननानै होनांगौ बेनि उनावहाय जोंहा गाजा बेरखांनायनि उनावहाय हाफोरखौ एसे एसे खोनानै होबाय थानांगौ। ओ बेनि उनावहाय जोंङो खोनानै होबाय थानांगौ खोबाय थानांगौ बिदिनो आरो थास' गायनायफ्राव जोंहा जोबां गोबां जोथोन लानांगौ ओ जेरै मोसौनिफ्राय बोरमानिफ्राय जोङो माने गोबां जोथोन लानांगौ आरोना बेफोरबायदिखौ जोंङो बेरा होथाबथारनांगौ आरो ओ जायनि जाहोनाव जोंनि मोसौ बोरमा हाबोब्ला एबा गायोब्ला माने थास'आ मोननो रोङि जायो। एबा गोथां जायो आरो ना बेनि थाखायनो माने जोंहा थास' गायनायावहाय जो गोबां ओ ओ होथेनानै एबा गोबां साबोधानै जोंङो गायनांगौ आरो ना थास' फाननानैबो जोंहा गोबां रां खावरिबो आरजिनो हायो। ओ दानि जुगावहाय थास'फोरा गोबां माने गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय ओ साप्लाय जायो माने गोख दोनि बायदि नंलिया ओ मैगं थाइगं गायब्लाबो लस जाला दानि जुगावहाय ओ जेरैबायदि थास' गायोब्लाबो जोंङो गुबुन गुबुन जायगाफोराव ओ दैथायहरनो हायो। गोबां ओ बिदिनो रांखावरि मोननो हायो आरो दानि ओ मुगाफोरावहाय जायगाफ्रावनो माने गोबां ओ जाग्रा जाबाय आरोना थास'फोरनि बेसेना ओ ब्रैजि बाजि बिदिसिम मोनो सेरसेयावहाय। ओ नोंथांनिसिम होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। ओ थास' औ थारुननि सायाव रायलायनो मोननानै
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय दे गोजोनथों नोंथां।